हा।
अ नोंथाङा खोनादों ना?
औ औ खोनादों।
औ औ नोंथांनि बादिब्ला दायो मानि सायाव रायज्लायोबा मोजां जागोन होननानै नोंथाङा सानो?
अ ओ मागो फोर मागो दमासिनि सायाव रायज्लायनसै नामा?
औ अब्लाबो जायो नोंथां।
औ औ।
औ नोंथांनि जायगायाव मागोखो फोरबोखौ माबादि फालिनाय जायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
अ ओ जोंनि समाव ओ जोंनि गामियावहाय ओ मागोखो बिदिनो ओ सिगां जेरै फालियोमोन बिदिनो माने फालिबोगासिनो दोङो दासिमबो ओ मागोनि माने फारस दिना खालिहाय जोंनिया ओ गोथैसोनो बावो जेनेबा ओ थैनानै थांनाय मानसिफोरनोहाय माने ओ फिथा जौ बिदिनो ओ गाननाय जोमनाय इदि बावनाय जायो आरो जोंनिया ओ बिनि उनाव नेक्स्ट खालिहाय ओ बिदिनो ओ बि खालि माने उम एक थारिक खालिनि सिगाङाव माने फिथाखो साव गोरना लाखानाय जायो आरो। ओ फिथाखो उम गोथैसोनो बावनायखौ माने सिबिं आरि होनाय जाया आरो ओरैनो ओ माइरं ओ गुन्दैखौ गोजा ओरैनो फिथा बानायनानै ओ सावनाय जायो आरो इदिनो आमफ्राय फुं ओ बिनि नेक्स्ट खालिनो जे एक थारिक खालि फुङावनो ओ बाव ग्राया माने सिगांथ' ओ जोंहा आयं बोराइखौसो बावनो होनाय जायोमोन आरो दा आरो माने बाबायानो बावनाय जायो। उम बिदिनो बावगोन खालिहाय बाबाया फुङावनो दुगैस्रां लोबस्राङै माने बावनो गोनां जुगलफोरखौ लाखायो आरो ओ लाइजौ लाबाय बि दिनो लथायाव ओ दै लथासे लानानै थुलुनसि होबाय उम बिदिनो खुरैयाव माने ओ जोमायखोबो बे जोमाय रिसिया ओ बिखौबो लाबाय आरो ओ फिथा आरिफोरखो माने ओ थालिरनि दना बानायनानै लायो आरो इदि इनो बा गामसा इदिनो होनानै औ औ
औ नोंथां नोंथाङा जे गोथै सि बावनाय होननानै बुंदोना बे गोथैसि बावउनायखौ ओ जे ओ मागोआव जे जोंना बेलागुर सावोना बे बेलागुर साव खालिनो बे गोथैसिखौ बावो ना बे मागोनि जि से दान से थारिख होननानै बुङो ना खालार बे खालिसो बावो नामा
जोंनिया बे एक थारिख खालिनो से खालार खालिनो बावो आरो माने बे थैसे बावला बेला गुरु सावनायाथ' सोरबा सोरबा एक थारिक खालिबो सावो आरो बिनि सिगाङावबो सावो ना जोंनिया थेवब्लाबो बांसिन एक थारिक खालिसो सावो आरो बेलागुरुखौबो माने खाना जानायनि नेक्स खालिसो खावनाय जायो जोंनिया
औ बेथ' बर'नि ओ बिजाबफोराव लिरनाय बादिब्ला मागोनि से खालाराव बेलागुर सावनायखौ आं खोनाफेराखै आरो लिरनायबो गैया ओ बे मागोनि सिगाङावसो बेलागुरखौ सावनाय नुदों आरो नोंथाङा दिनैसिम बेलागुर सावनायखौ नुफेरबाय नामा?
औ ओ ओ आंथ' माने गुबुन जायगानिखौ मिथिया माने ओरैनो माने जोंनियाहाय ओ बिदिनो से खालार खालिसो सावो ओमफ्राय बिदिनो खा थिफोरनिखौ नुदो आरो से खालार खालिबो सावो बिसोरबो ओमफाय ओ सोरबा सोरबा बा आरो बिनि सानसे सिगांबो सावनाय जायो आरो माने मागोनि ओ पुक फुखु दाननि माने जोबथा खालाराव बेबायदि माने सावनाय जायो आरो बिसोरबो
औ औ नोंथां बे जे बेलागुर बानायो नोंसो नोंथांमोननि गामियाव बांसिनै बे बेलागुर बेलागुरखौ थालिर बिलाइजों बानायो ना बे माइनि नारा दोङो ना बेजों बानायो
ओ जोंनियाहाय ओ थालिर बिलाइजों माने थालिर बिलाइ खो ओरैनो सायाव गांफा गांनैलसो होनोलाय जायो माने थालिर बिलाइ गोरानखौ ओ ओरैनोथ' जोंनिया ओ मा निन नारा लायो आरो नाराखौ फुयो बिदिनो गिदिरफोरा बांद्राय बानाया जोंनि थिंजाय सिगाङाव बानायोमोन थेवब्लाबो दा माने बिदि गिदिरफोरखौ बानायनाय नुला आरो ओरैनो गथ'फोरा खाथिनि दुब्लियाव थांनानैहाय माने ओ बेलागुरु खालामनो थाखाय सानथाम सानब्रैसो सिगाङाव माने नारा फोरखौ फुनानै लायोमोन आरो बिदिनो नाराफोरखौ फुबाय गनजों बानायबाय बानायना माने गोजौआव सायावहाय बे थालिरनि बिलाइ गोरानखौ ओरैनो गांफा होनाय जायो आरो
अ नोंथां बे जे बेलागुर बानायो बेखौ औ खायसे खायसे जायगायाव माने ओरैबायदिबो नुनो मोनदों आङो न'खर न खर औवाफोरखौ दाननानै लायो बा बुथुम होयो आरो साफ्रोमबो बा गंफ्रोमबो न'खरनिफ्राय गंसे ओ ओ बे औवाखौ लानानै फैयो आरो
औ औ
नोंथांमोननि गामियावबो बेबादि खालामो नामा?
ओ जोंनि जोंनि गामियावहाय बिदि खालामा जोंनि गामिनि माने साखाथियावनो माने हारसा गामि दोङो नालाय बे हारसा गामिनि बिदि खालामो माने मन्दिराव खालामो बिसोरनिया जयै बिदिनो ओ सैबो माने औवा थरसे थरसे लाङोदां बिदि लांनाय बायदि नुदों। ओ बिदिनो बिसोरनिया बे ओ नाराजोंबो बानायो। आरो ओ बे थालिर बिलाइ गोराना बिजोंबो माने मोनसे बानायो इसोरो माने मोननै बानायनानै सावो आरो बिदिनो बिसोरबो एक थारिख खालिबो सोरबा सावो आरो बिनि सिगाङाव माने मागोनि सानसे सिगां ओ बिखालिबो माने सावो आरो बिसोरबो।
औ बेथ' नंगौ नोंथां जोंनि गामियावबो सिगाङो बांसिन बांसिनै बेलागुरखौ बानायोमोन आरो बांसिनै नाराजोंनो सेंग्राफोरा ओ बानायोमोन न'लुयोमोन आरो बेनि अनगायैबो बै थालिर फस्ला जों थालिर बिलाइ जों बानायो मोनबो आरो बेजोंबो नाथाय दायो बेफोरो खायसे माने बांसिन सिनानो बेबाददि सम गोरोबनो हायाना बयहाबो गावबा गावनि खामानियाव बेस्थ' थायो मुखुब थायो बेनि थाखायनो बेबादि ज' ज'यै सिगांनि बादि गैलिया आरो सिगाङो बे मा जिदिना खालि अखानायै बेलागुर सावगोन बेनि हरावनो जोंना गामिनि सेंग्रा फोरा ज' ज' जानानै ओ खाना जालायोमोन आरो जोंनियाव नाथाय दायो आथिखालाव बेखौ नुनो मोनलिया आरो जोंना बर'फोरना मोनसे से दङना बेलागुर सावनायनि सिगाङावनो गिबियावनो गय जरा फाथै जरा धुब धुना सावनानै एसेसो प्रसाद होनानै गसाइखौ सिबि बावग्रोयो आरो बेनि उनावसो बै बेलागुरखौ फाखोथामसो गिदिंनानै बेखौ सावनाय जायोमोन आरो
औ औ
औ ओ बेनि औ बेनि उनाव औ
बिदिनो ओ जोंनि सि औ सि गाङावहाय ओ बिदि खालामो होनना माने आं खोनादोंसो आरो ओ थेवब्लाबो माने आङो मिथिनायनिफ्राय जोंनि गामियावहाय माने बिदि ओ खुलुमनानै बा ओ गय जरा फाथि जरा होनानै खुलुमग्रोनायखौ माने नुवाखै आरो उम गोबां सोलायबाय जानो हागो ओ गुबुन गामिनिया खालामो जां बेबायदिनो।
औ औ ओ नोंथां बेनि अनगायैबो नों थांमोननि गामियाव बे मागो फोरबोआव खायसे खायसेयाव ओरैबाददि नुयो माने सिगाङावनो मागोनि मो जायखौ जोङो गुबुनाबो जेदिना खालि बेलागुर सावगोन बेदिना खालि माने समावनो सिखारनानै दो बेै दाउखा नुयै सावनो सि सिखारनांगौ होननानै बुङो दाउ जुदि दाउखाया दुगैनायखौ नुयो अब्ला माने अलसिया जायो होननानैबो थायो आरो जोंनिथिं नोंथांमोननि गामियावबो बेबादि फोथायनाया दङ नामा?
ओ जोंनिखिं बिदिनो ओ सोरबा सोरबा फुङावनो ओ सिखारनानै दुगैयो बिदिनो बांसिनानो माने इफोरबायदि फुङावनो सिखारनानै दुगैनायखौ नुनो मोना आरो ओ माने सिगांसो सिगांनि समाव माने जों उन्दै उन्दैयाव उम बुंनाय खोनायोमोन माने जों बो माने फुङावनो सिखारनानै दुगैनो थिननोमोन आरो थेवब्लाबो दा आङो नुनायाव खालामनाय नुला आरो माने जोंनिया ओ गथ'फोरा सावो नालाय एसे बिसोरबो माने फुङाव सिखारला ओ ओ इसे बेला जाना ओ सास्तासो बा आत्थासोआवसो माने सिखारनानैहाय एसे थाबनो सिखारगोन सिखारबाबो माने इसेबांसो समावसो माने दुगैनानै सावनायखौ नुनो मोनबाय आरो बिदिनो ओ नेमफोरा गोबां गोमालांबाय आरो जोंनि गामियावहाय।
औ नोंथाङाबो उन्दै समाव बेबादि फुङावनो दाउ दाउखा नुयैसोयावनो सिखारनानै माब्लाबा दुगैफेरबायमोन नामा?
औ औ आं खालामदों माने ओ जोंहानि खाथियावनो माने सिगाङोहाय ओ आदामोना माने बेलागुर बानायदोंमोन नालाय बिदिनो बिसोर बिसोरबोथ' बिसोरो खाना जानाय सानसे सिगां हराव खाना जायो नालाय बिदिनो बिसो रबो दुगैयोना ओमफ्राय बुङोमोन नालाय ओ बिदिनो आंबो दुगैदों। दुगैनो मोनदों ओमफ्राय थेवब्लाबो दा ओ आदामोनाबो हाबा जाजोबबाय ओमफ्राय बेखायनो माने एसेबां माने सेंग्रा गैला आरो जोंनिथिंजाय माने जोंहानि न'खरथिंजाय बेखायनो माने बेबायदि बेलागुरुबो खालामला ओरैनो उन्दै उन्दै गथ'फोरासो खालामो नालाय ओमफ्राय रावबो माने बिदिनो फुङावनो सिखारनानै दुगैनांगो होनना माने थिनाबो जानो हागौ। आरो बिनि थाखाय माने गथ'फोरा खालामला ओरैनो माने एसे बेला जानानैसो दुगैनानै सावो आरो
औ ओ बेनिफ्राय नोंथां बे ओ मागोनि से खालाराव नोंथांमोननि गामियाव जे ओ दुगैस्रां-लोबस्रां उन्दैफोरा माने गावनिख्रुइ गेदेरखौ ओ खुलुमनो थाङो आरो न'खर न'खर बेबादि नोंथांमोननि गामियावबो दङ नामा?
औ औ जोंनियावबो दङ' बिदिनो ओ जोंबो खालामो। आं ओ एसे ओ क्लास ओइट ना सेभेननिफ्राय माने खालामदो आरो माने बु बजि मोननायनिफ्राय खालामदो ओ फुङावनो सिखारबाय माने ओ फुं मानेथ' जेनेबा फुंनि साहा लोंखांनानै ओ ओंखाम जायैसायावनो फुंनि साहा उनाव लोंखांबाय आरिखांबाय बिनि उनाव दुगैस्रां-लोब स्रायै ओ आलारि बाथौ आलारि बाथि सावखांनायनि उनाव ओ बिमा-बिफा एबा न'खरनि गिदिरफोरखौ माने ओ मान होनानै खुलुमोमोन आरो ओ सोरबा ब्लाउस हो गोन सोरबा आर'नाइ बिदिनो होनानै खुलुमो। ओमफ्राय जोंहानि न'खरनि ओ आदामोननि फिसालाफोरा फिसाजोफोरा माने खुलुमनो फैयो आरो न'खरनि गेथाखो ओ माने बिसोरो खुलुमफैयो। बिदिनो उन्दैफोरनो ओ रां होनाय जायोमोन आरो जोंनिया बिदिनो खालामगासिनो।
औ औ नोंथांमोननियाव बे खुलुमनाय बा मागो फोरबो फालिनायनि अनगायैबो आरोबाव फां सन फोरबो फालियो नामा ओरैनो?
ओ जोंनि गामियावहाय बेफोरबायदि ओ माने फांसन खालामा आरो ओ ओरैनोथ' ओ जोंनि खाथिनि माने हारसा गामियावसो माने बिदि फारसन फांसन खालामनाय दोङो आरो। जोंनि गामियाव खालामा।
औ नोंथांनि न'खराव बे मागो दानाव ओ मा मा फिथा सावो ओरैनो?
ओ ओ जोंहाथ' बांद्राय माने गुबुन गुबुन फिथा बानाया ओरैनो बे सिथावा थावजों सावनाया बि बियो एन्थाब ओमफ्राय ओ जों हुगुमा होनो बे लावदुम फिथा गिदिरा ओ बेखौ सावो। बिनिफ्राय आरो नालें खरनि लादु बानायो आरो ओमफ्राय बांद्राय जेबो बानाया। जोंनिथिंजाय आरो हााइफोरनिफ्राय मिथाइ बायनानै लाबो
औ
बेखियानो
औ नोंथाङा बेफोर फिथाफोरखौ ओ सावफेरनो मोनबाय नामा?
खोनायासै मा होनदों।
नोंथाङा बेफोर फिथाफोरखौ सावफेरनो मोनबाय नामा?
ओ आङो फिथा सावनो बे मोनै बे लावदुम फिथाखाय सावनो मोनाखै ओ ओरैनो बे एनथाबखौ आरो बे सिथावखौल'सो बानायनो मोनदो आरो।
औ नोंथां जोंनाथ' समाबो जाबाय बेयावनो लाखि जासिगोन नामा?
औ दे औ औ।